औ खोना
खोनाबायनानै थांङा?
औ खोनादों दे।
अ नोंथांनिखौ मोजांखौ खोन मोना माथो।
दा खोनादों ना?
अ एसे लासै खोनानाय मोनदों ओ नों नोंथां आं नोंनाव हरनायनि जाहोनानो जादों ओ जोङो आबहावाखौ माबोरै ओ रैखा खालामनांगौ बिनि सायाव ओ नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जाखिनि मिथिगौ बेखौ एसे फोरमायलांनोसै।
औ।
ओ जोङो आबहावाखौ थांनानै लाखिनो था ब्ला जोङो फोथांनानै लाखिनोब्लाथाय जोङो बिफां लाइफां बायदि मिथिंगायारि ओ सापर्टनि गोनांथि नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ बिदिनो जोङो ओ दंफां लाइफांखौहाय जोङो मोजाङै जोथोनै लाखिनो नांगोन मानो होनोब्ला बिफां लाइफाङासो जोंनो थांना थानायनि थाखाय जोबोर गोनांथार नङा होमबा, बिदिनो जोंना हां लानायाव बंफां लाइफांनिफ्राय मोननाय जोंनो अक्सिजेन गेसखौ जोंनो नांगौ, बिदियैसो जोङो थांनानै दङ बे बंफां लाइफां नङाब्ला जोङो ओ थांनानै थानो हानाय नङा। ओ बेयो सैथो ओ जोङो आथिखालावहाय बेफोरबायदि आबहावाखौ जोबोर ओ गुबुंले जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों, बेबायदियैनो जोंनि आबहावायाव जोंनि ओ सुबुं माहारियानो जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामनानै ओ लादों होननानै जोङो साननो हायो मानो होनोब्ला जोङो आथिखालाव जोंनि सुबुं अनजिमाया बांनायनि जाहोनाव जोंहा ओ थाग्रा खुलिनि जायगानि आंखाल जानायलाय जोंहा ओ बायदि हाग्रामा सम्पदफोरखौहाय दानफायनानै बेफोरखौ जोङो जोंनि सुबुं माहारिफोरा गावसोरनि थाय थाग्रा जायगा खुलि खालामनानै लानायखौ जों गोबां नुनो मोन दों नङा होमबा नोंथां? अ बेबादियैनो जोंहा ओ बे आबहावायावहाय जोंहा जोबोर ओ खहा जानायखौ जोंहा नुनो मोनदों, बिदिनो जोंहा बायदि गेदेर गेदेर दारिमिन बायदिफोर खुलिनायावबो जोंहा बे कलकारखाना बायदिफोरनि दारिमिननिफ्राय जोंहा उखुन्दै गनाय बायदिफोरावबो जोंनि आबहावाया जोबोर खहा जायो, ओ बेबादिनो जोङो आथिखालावहाय जोंहा ओ गोबां बिगियानारि जिउजों जौगाबोदोंब्लाबो जोंहा जोंनि मिथिंगायारि सम्पदावहाय गोबां आबहावानि गुबुंले जा नायखौ जोङो नुनो मोनो। औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ जोङो बे आबहावाखौ फोथांनानै ओ लाखिनो ओ थाखायब्ला ओ जोङो बे ओ बिफां लाइफांफोरखौ जोङो दानस्राङोब्लाबो ओ जोङो बेफोरखौ गायनानै जोङो जोथोनै लाखिफिननो नांगोन नङा होमबा? जोङो आथिखालाव थ' बेबायदि गामि ओनसोल बायदिफोरावथ' जोङो दंफां लाइफां बायदिखौ जों गोबां नुनो मोनो। नाथाय जोङो नोगोर सहर बायदिफोरावहाय ओ बेफोरबायदि बिफां लाइफां ओ फोरखौ जोङो नुनो मोना बेफोरो जोबोर खम। ओम बेबादिनो जोंनि ओ गामिनि आबहावायाहाय जोंनि गामि थासारियाव जोङो जोंनि आबहावाखौ जोबोर गोगो ओ मोजाङै जोङो मोननो हायो बे जोंनि गामि ओनसोलाव दंफां लाइफां बायदिफोरा ओ गोबां अनजिमानि गोबां बिबांनि जानायनि जाहोनाव ओ जोङो गामि ओनसोल बायदिफोरावहाय जोङो जोंनि बे ओ थासारियाव गामि ओनसोलाव जोङो गोग्गो आबहावाखौ जों मोननो हायो जोङो बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंनि ओ जोंनि जायगायाव अखा हानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो बालाहामा बायदिफोराव बेवहाय जेराव रानस्राव जायगा बेफोर जायगायावहाय जोङो अखा हाया बिफां लाइफां गैयै जायगाफोरावहाय जोङो रानस्राव ओ जायगा खौहाय जों नुनो मोनो जेरै बालाहामा बायदिफोरावहाय ओ बंफां लाइफां गैया बेफोर फोराव जोङो बालाहामा जालांनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदियैनो जोंनो ओ जोंनो ओ मोजां आबहावाखौ जोंनो नांगौब्लाथाय जोंहा बंफां लाइफां बायदि गायनांगोन बिदिनो जोङो आबहावाखौहाय मोजाङै सांग्रांथि लाखिनो हायो। नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै एसे बुंदो आबहावानि सोमोन्दै।
औ नोंथां नोंथाङा बिदिब्ला खोनासंदो आबहावा होननानै बुङोब्ला जोङो मानसि दुमसि बिफां लाइफां जिउ जिबि दैमा दैसा दाउसिन दाउला गासिबो बिनि सिङावनो थायो।
आबहावा आबहावाया गुबुंले जानायनि गुबै जाहोना जाबाय मोननै रोखोमनि जायो गिबियाव दङ मिथिंगायारि मिथिंगायारिनि जाहोनाव हाग्रा बंग्रा अरनारि हाग्रा खामनाय अरनारि रानख्रावनाय बेबायदिनो अरगें बेरफुनाय बायदिनि गेजेरजों मिथिंगायारि खैफोद नि जाहोनाव आबहावाया गाज्रि जायो बिनि अनगा सुबुङा मावनाय दांनाय सुबुंनि मावनाय दांनायनि जाहोनावबो आबहावाया गाज्रि जायो। सुबुंनि मावनाय दांनाय होननानै बुङोबोला सुबुङा गियावनो हाग्रा फोजोबस्रांनाय बेनि उनाव आबाद फोथारफोराव रासायनारि हासार बांद्राय बाहायनाय आरो एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनाय एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनानै जोंनि आबाद फोथारफोराव एम्फौबो थायोना बे एम्फौखौ जोङो जोंनि साखाथियाव थानाय दाउफोर गोबां दाउफोर दाउस्रि दाउस्रिफोर दावलुरफोर फोर दाउफोरा माने एम्फौ जाहैनानै थांना थायो बिसोर दाउस्रिफोरा जुदि एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनानै माइफोराव सारबाय थायोबा जोंनि आबाद फोथोराव सारबाय थायोब्ला बैफोर एम्फौखौ जानो थाखाय दाउस्राया माने आदार गोमागोन उखैनांनानै थैनांगोन बेबायदि जायो आरो बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे दाउसिन दाउला गैयाबोला जोंनि मिथिंगायाव माने खहा गोनां खहा जागोन माखासे एम्फौ एनलाया बांगोन उननि बोसोरफोराव एम्फौ एनलाया बांसिन जागोन बेबायदि जायो आरो बेबायदिनो कलकार गारा गायसननाय गिदिर गिदिर बिल्डिं बेबायदिनो सुबुं था खुलिया माने सुबुंनि हारा बांनाय लोगो लोगोनो गोबां बिल्डिं जौगाबाय बिनि थाखायनो दंफां लाइफांखौ माने सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव हादानफोरखौ सिफायनांगौ जायो हाग्राफोरखौ हाग्रा बंग्रा दानस्रांनानै बिदिनो गोबां माने कलकारखाना गायसनबाय बिनि जाहोनावबो ओ गेबेङो ओ बांद्राय माने गारि मथर बाहायनाय आ बिनि ओंखा ओंखारनाय उखुन्दै ओ बे बेफोरनि जाहोनावबो ओ माने मिथिंगाया बारा गेब्रेङो। ओ बिनि अनगायैबो। माने मानसिया बिफां लाइफां बे दानस्रांनाय बेजोंनो माने बांसिन गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। हमनानै ला जोंनि साखा थियाव दा ओ नेसनेल पार्क गोबां नेसनेल पार्क दङ। ओ बेजों लोगोसे दानि गोदान नेसनेल पार्क ओ क'क्राझार डिस्ट्रिकआव ओ गोग्लैयो बियो। ओ स'रलपारा पिकनिक स्पटनि खोला थानाय ओ सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क बेखौ खुलिनाय खुलिबाय ओ बेयाव गोबां माने जोंनिनो माखासे ओ ओ ल'किलिटि सुबुंफोरा माने हाग्रा दानस्रांनानै ओ हादान सि फायनाय न' लुनाय दिबायदि खामानि मावगासिनो आरो ओ बेखौ जोंनि हाग्रा ओ संरैखा खालामग्रा होबथाग्रा। फरेस्थारफोरा होबथानानै ओ जुदि गोख्रों राहा लानानै जुदि होबथानो हायोब्ला। खोब जोंनि ओ हाग्रा ओनसोलनि ओ जुनारफोरखौबो बासायनो हागोन। आरो जोंनि हां लानायाव जोंनि अक्सिजेन बेखौबो जोङो नांगौ रोखोमनि ओ मोननो हागोन ओ बेबायदिनो
औ
ओ नाय खौरा जोंनि गामि गामि ओनसोलफोराव थांनानै ओ जोंनि न'खरफ्रोमबो ओ न'खरफोराव थांनानै बोसोरसेयाव जा हायो जिनिफ्राय ओ नैजिसिम बा जेसेबां हायो बिनि बांसिन बिफांफोर गायनानै राननानै होयोब्ला बिफां फुलिफोर ओ बेबायदिजोंबो जोङो। मिथिंगाखौ ओ जोंनि आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो हायो। ओ आरो जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां ओ बेखारावनो दै जिं जिं ओ ओरैनो गुवार गुवार हा बेखारावनो दा माने ओ दङ। बेफोराव ओ गामि गामि थांनानै ओ गामि दरसेयाव ओ नैजौनिफ्राय जेसेबां हायो नैजौ ओ थामजौ ब्रैजौसो बिफां फुलि लांनानै राननानै होयोब्ला गामि गामि ओ गोबां माने जोंनि मिथिंगायाव ओ आबहावाखौ गोबां रैखा खालामनो हायो आरो। ओ जेसेबांनाखि अक्सिजेन नांगौ बेसिबां लेभेलनि अक्सिजेनखौ मोनबाय थानो हायो। ओ बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफां गायनानै गोब बां मुलाम्फा मोनो। जोङो गिबियावनो जोंनि हां लानाय अक्सिजेनखौ जोङो मोनो। ओ बेजों लोगोसे जोङो फिथाइ सामथ ओ गोबां रोखोमनि बिफांफोर ओ जेरै थाइजौ, खान्थाल ओ लिसु ओ गय बिफां दा बेफोरखौ जोङो आबादबो मावनो हायो। ओ जोङो अक्सिजेनबो मोनगोन आरो बेफोरनिफ्राय फिथाइ सामथाइबो मोनगोन। ओ खान्थाल बिफां ओ थाइजौ बिफां थाइजौफोरखौ जोङो आबाद मावनो हायो। ओ गायनानै ओ आरो लिसु बिफां लिसु बिफांखौबो जोङो आबाद महरै ओ गायनानै बिगानै बिगाथाम बिगाब्रै बिगाबा बिदि गायनानै जोङो आबाद मावनो हायो। ओ बेनिफ्राय जोङो ओ बेखौ फाननानै माने न'खरनि आ नांगौ जानाय। गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हायो। थाव संख्रि बानलु जा न'खराव गोनां थि जायो फिसाफोरखौ लेखा फोरोंनाय बायदि गासिखौबो सुफुंनो हायो। रांखान्थियाव गोबां मुलाम्फा फैयो आरो बेजों लोगोसेथ' ओ जोंनि ओ बार अक्सिजेन बेबो नांगौखिनि ओ माने लेभेलाव थायो। ओ बेजों लोगोसेनो जोङो ओ लामा लामा लामा लामायावबो जोंनि गोबां लामायावनो बिफां गैयाना बेयाव जोङो लामा लामाबो बिफां गायनो हायो नंगौना नोंथां खोनादोना थाङा
औ खोनादों।
बिनि अनगाबो जोङो गोबां रोखोमै बिफां लाइफांखौ माने रैखा खालामनो हायो आरो बेबायदिनो नोंथाङाबो माबा बुंबावनो गोसो जादों नामा?
औ दाथ' जोंना रायज्लायनाया समाबो एसे गोलावनो जाब बाय नङा हा नोंथां औ इयुनाव जोङो बिदिनो लोगो मोनफ्लाय लोगो मोनलायफिनोब्ला सावराय फिननोसै।
औ नोंथां आरो दे नोंथां बिदिब्ला
औ दे।